खुलुमबाय नो औ‌ खुलुमबाय नोंथां इ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं आं दा ओरैनो दङ ओमफ्राय जेनेबा नोंनि कल खालामनायनि आन्दोआव माबाफोर दंमोन नामा
बेनो नोंथां दा‌ समाजनि‌ जेंनाफोरखौ नोंथांजों रायज्लायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन नोंथां अ नोंथांआ फोरमायनो हागोनना औ औ औ जागोन नोंथां ओ नोंथांङा माने आंनो मोनसे बाथ्राखौ माने आंसो नोंनाव सोंहरनो फिन सोंनो सानदों आरो ना माने नों आं एन्सार माने आंनि सोंनायनि फिननायखौ नोङो होग्रोदो बिनि उनाव आं उनाव होनोसै जेनेबा जोङो बिफां लाइफां दानफायोबा एबा मा होनो ओ गायोबा जों माबायदि मुलाम्फा आरो मान
दे जागोन बिदिब्ला ओ दंफां लाइफां गायनायनि मुलाम्फा बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै जेब्ला नोंथाङा खोनालांदो गोबां दंफां लाइफां जों इंराजियाव प्रेनटेसन होनो एबा दंफां गायनाय बुङो बर'आव बेखौ जोंहा जोंनि अक्सिजेन लेभेलखौ बांहोनो थाखाय आरो कार्बनडाइ अक्साइडनि बिबां बांनायखौ होबथानो थाखाय बानायनाय जायो मानो होमबा कार्बन डाइ अक्साइडआ बां नांगौनि बारा कार्बनडाइ अक्साइदआ जोंनि देहानि थाखाय बुहुद खहा खालामो आरो जोंनि बुहुमनि बिदुं दुंनायखौबो गोख्रोंसिन खालामो नाथाय बे नङा जे कार्बन डाइ अक दा जोंनि थाखाय गोनांथि नङा कार्बन डाइ अक्साइड
क्सादाबो बुहुमनि बिदुंखौ बिदुं दुंनायखौ समानथियै एबा इखुुलिब्राम लेबेलाव लाखिनायावबो जोबोद गोहोम खोख्लैदों बेबायदिनो जोंनि जेरै
बा आबहावा गुबुंले जानाय एबा बार गुबुंले जानायखौ दंफां लाइफाङा होबथानानै दोनगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जेरै दंफाङा जोंनि थाखाय अक्सिजेन नागारो आरो जोंनिफ्राय कार्बा अक्साइड बोनानै लायो जों जेब्ला हां नागारो अब्ला जे जोंनि खुगानिफ्राय कार्बनडाइ अक्साइडआ लानानै कार्बनडाइ अक्साइड ओंखारलाङो खालि जोंनिल' नङा बेसेबांखियानो जिब जुनार जाय जिब एबा जुनारनाव हां‌ लाय यो बेनिफ्रायनो कार्बनडाइ अक्साइड ओंखारलाङो। आरो दंफाङा दंफां लाइफां गायनाया हा खुरखानाय दैबानाजों एबा अखा हादैजों हा खुरखानायखौ मा खालामो होबथायो बियो सेभ खालामो आरो दंफां लाइफांनि जुनैनो मा जायो जोंहा हाया हासार गोनां जानानै थायो नोंथां जेला दंफां लाइफाङा सेवनानै थाङो बोरायनानै एबा हाजों मिलायलाङो अब्ला दंफां लाइफाङा गावथैनायजों लोगोसे बेमा जोंनि थाखाय हायाव हासार गालाङो आरो बेबायदिनो दंफाङा मा खालामो जोंखौ वाटार वाटा एबा दै दैखौ सेब खालामनायाव एबा आवग्रिनानै दोननायाव बेयाव मदद खालामो मानो होमबा जोंहा बां बिबांनि आबाद मावबाय थायोब्ला एबा गोदान आयदा आदबजों आबाद मावोब्ला मा जोंनि जोंनि मा होनो वाटार लेभेल एबा दैनि दैनि लेभेला जोंनि हा सिंनिफ्राय गोथौआव जालाङो। बिदि बिदि बिनिखायनो मेसें बोथोराव नांगौ जायोब्ला दै मोना नाथाय बेखौ बिफां लाइफां गायनाया मा खालामो दैनि लेभेलखौ एखे समान जायगायावनो लाखिनो नोंथां बेनि उनाव जोंहा दङ बिफां लाइफां बिफां लाइफा फाङाव खालि मानसि बिफां लाइफां खालि मानसि आरियाल' थांनानै थाया बेजों लोगोसे अरननि जिब जुनारफोराबो जिब जुनार दाउमा दाउसा सा गांसो जाग्रा हारि बेफोरबो मा जानानै दङ थांनानै दङ बेफोर बिफां लाइफाङाव
बासा लायो जेरै दाउसिन दाउला आरो दाउसिन दावउलाफोरा आरो बिफां लाइफांनिफ्रायनो आदारफोर दुङो जेरै फिथाइ सामथायाइ
आरो मा खालामो होनदों बेयो नोंथां बियो जोंनि बै हा गावस्रानाय एबा रानस्रावस्राव समाव मा खालामो बिफां लाइफाङा दै लाबोनायाव मदद खालामो बेबायदिनो जिब जुनार होन्दोंमोनना नोंथां बै जिब जुनारफोराबो मा जायो इकलजि जायखौ बिसिनि थाग्रा खुलि बुङो बे बिफां लाइफां गैयाब्लानो बिसिनि थाग्रा खुलियाबो गैया होनजायो नोंथां। बेनि उनाव बिफां लाइफां गायनाया नाया जोंनि समाजखौ एबा इनभायरनमेन्टखौ समायना नुहोनायावबो मदद खालामो बांद्राय बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि समाजखौबो गुबुंले बा गारजि नुयो आरो टाउन सहराव बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय एबा खम बिफां लाइफांनि थाखायनो टाउन सहरनि दुंथाया एबा बिदुङा जोबोद गुदुं जायो जोङो गामि एबा हायेनारि ओनसोलजों सरजाबनानै नायोब्ला दंफां लाइफां आरोबाव मा
मा होनो जेब्ला जोबोद गरम जायो हाव हाव हाव सान्दुं दुंनाय थानो हायि बे गरमावबो जोङो मा
खालामो साया होयो सायख्लुम होयो आरो जोंनि गरम जानायखौ एसेब्लाबो थान्दा खालामनानै होयो। बेफो बिफां गायनायजों लोगोसे जोंहा आ ओ बेफार फालांगिबो खालामनो हायो जेरै बेफार फालांगिया जाबाय जोंहा बि लाइफांनिफ्राय फिथाइ मोनो आरो बे फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला जोंहा देहाया गोग्गो थायो बेबायदिनो गोब
गोबां बिगियानगिरिफ्रा बुंदों बिफां लाइफांनि फिथाइ जायोब्ला देहाया गोग्गो जायो, गोग्गो थायो फ्राय बिफां लाइफाङाव माखासे
मुलि दङ जेरै निम होनो, बेफोर लो बि निम होनो सेवा होनो, सेवाबो होनो, एमदा होनो, बेफोर बिफां बिफांनि बिलाइफोरा मा खालामो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा माखासे मालाबा मुलिबो जायो जोंहा मालाबा मालाबा माननाय जायोब्ला बे फोरखौ जोङो दुगैयोब्ला बि बेफोरनि बिलाइजों जोंनि माननायफ्रा खारो। आरो जोंहा दंफां लाइफांनिफ्राय मा मोनो जोंहा जे ओ बनबो मोनो नोंथां आरो दंफां लाइफांनि दंफां लाइफांनि मा होनो बे बनजोंनो जोंहा थाग्रा खुलि न'बो बानायनानै लानो हायो आरो जों नि जौगानायाव बिफां लाइफाङा जोंनि समाज दानायाव जोबोरैनो गोहोम खोख्लैयो। आं बिसि
बेफोरखौनो बुंनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां। अ' नोंथां नोंथाङा मोजां बाथ्राखौनो बुंदों बुंनाया। ओ जे जों फिफां लाइफांखौ जोंनि थाखाय मानि गोनां बेनि थाखाय फोरमायनायनि होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां आरो नों थाङा माबाफोर सोंनांगौ दं नामा आंनिसिम।
माबाफोर सोंनांगौ दं नामा आंनिफ्राय जेनेबा। औ औ औ माने दै गुबुंनाय होनोबा जोङो मा होनदों गिबियावनो दैनि माख खासे मा होनदों ओ जोंनि मा होनदों हो ओ थारसाय था दाथाय बेफोर जेरै जोङो ओ लैथो लैथोमा फुख्रि दैसा दैमा बेफोरो मा होनदों लासैनो गुबुंलाङो बेबा मा होनदों बेखौ मा होनदों
आ
दै गुबुंनाय होननानै बुंनाय जादों। जेनेबा दै गुबुंनायनि जाहोना जाबाय माखासे मा होनदों नाङि बुस्थु जोङो दैयाव गारनाय एबा जोङो दारिमिन दारिमिननिफ्राय ओंखारबोनाय गाज्रि एबा बिस गोनां दैया जोंनि ओ लै जोंनि माबायाव जोङो जोंनि दैमा दैथायायाव गोरोबनायनि जाहोनाव मा होनदों दैया गुबुंनो हमो आरो बेबायदिनो दङ माखासे मा होनदों गिदिर गिदिर जेनेबा जोङो बुस्थुफोर बाहायनाय जेरै जोङो ओ एम्फौ फिसि एम्फौ फोथैनाय मुलि जेरै मान होनदों सायनायक मुलि बिनिफ्राय दङ जोङो ओ आबाद मोजां जानायनि आबाद मोजां जानायनि रासायनिक मुलि आरो बेजों लोगोआव दंबावो आरोबावो मा होनदों हाग्रा थैनायनि मुलि बेफोरखौ बाहायनायनि जाउनावनो मा होनदों जोंनि दैनि गुबुंनाया जानानै फैदों आरोना। बेफोरखौ जोङो ओ मा होनदों खम खालामनांगौ आर ना बेफोरखौ बाहायनाया जेरै जोङो बुंनो हायो आरो मा होनदों ओ दै गुबुंनाया मोनसे मा होनदों बुहुत माने बयनिफ्रायबो देरसिन जेनेबा नों मोनसे गिख्रंथाव ओ जानानै फैदों जेरै जोङो मा होनो माखासे मा होनदों रासायनिक बाहायनायनि जाहोन जों दैजों गोरोबनायनि जाहोन जोंनि लोंनाय दैया जेनेबा आ जोंनि उदैयावां थांबावबाय एबा मा होनदों जिब जुनारनि उदैयाव थांबावबाय बेबायदि बिनो माखासे बेरामफोर जानायखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो मा होनदों सुबुं माहारिनि देहायाव गोरोबनायनि जाहोनजों बेराम जानायनि बेराम जानायनि मुङानो जादों जेरै कलेरा थाइरिया आरो बेजों लोगोसे मा होनदों टाइफड बेफोरो मा होनदों दैनि बे दैनि गुबब्रुंनायनि एबा माखासे बिस गोनां दै मा होनदों हाबफानायनि जाउनाव मा होनदों बियो ओ बेमारफ जोंनि मा होनदों सुबुं माहारिनि देहा स सोलेराव हाबनाय हाबनानै बेफोरबायदि बेरामा जानानै फैदों आरो बियो मा होन होनोमबा दा मोनसे गिख्रंथाव मोनसे ओ मा होनो दों जाथाय बेखौ जोङो होबथानाया गाहाम जागोन मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो बेखौ सानफ्रामबो जोङो दैखौ लोंनानै थायो दै नङाबा जों मानसि एबा सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया एबा जिब सुबुं माहारिल' नङा जेनेबा गोनां जोङो ओम जिउ गोनां। जुनाद एबा मानसि बेफोरनो मा होनदों थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो दैया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो जोङो मा होनदों माखासे मा होनदों नाङि बुस्थु एबा माखासे मा होन बिस गोनां जेरै मा ओ प्लास्टिक सेवै बुस्थु बेफोरबो मा होनदों जों बेखौ दैयाव गारनो नाङा जाहा थाहा आरो बेजों लोगोआव दङ मा होनदों ओं रासायनिक मुलिखौथ' जों बाहायखानाङा नंगौ नंनायाय आरो बेजों लोगोआव दंबावो।
माखासे मा होनदों
ओ जों गाज्रि मा होनदों थाव बेजों मा होनदों लगायदेरनाय आरो बेजोंनो मा होनदों बिस गोनां माखासे मा होनदों खनि संख्रि बेफोरो मा होनदों दैजों गोरोबफायोबा बेयाव मा जानानै होयो बिस गोनां जायो बे दै बेखौ लोंङो ब्ला बेखौ लोङोब्ला जोङो मा होनदों जोंनि देहाया गाज्रि जायो एबा जोङो जोंनि देहा सोलेरा मा होनदों बेराम जानो हमो आरो थाब थाब बेराम साफिनो गोरलै मोनो जेरै जों माखासे मा होनदों ओ जोङो बेयाव जों गारनो नाङा जेरै बाव ओ प्लासटिक बसतु एबा जोंङो खिनाय जोंनि माखासे न'याव बाहायनाय माखासे मा होन्दों सेवयि बुस्तु बेफोर जों दैआव गारलाबायनो आरो बेजोंलोग दङ माखासे मा होनदों जानला मोनला मैला बुस्थुखौ मा होनदों गार जानला मोनला बुस्तुखौ गारदामलाबायायनानै दोननो नाङा आरो हा आबादनि बेलायाव जाहैबाय जोंङो रासायनिक फोथार रासायनिक मुलि बाहायनो नाङा आरो ओ मा होनदों बेफोरखौ बाहायनायनि जाउनाव मा होनदों जोंनि दैनि गुबुंनाया जानानै फैदों आरोना आरो जों दै गुबुंनाय जायोब्ला मा जायो मा होनदों जोंनि दैनि बै बिबांङा मा होनदों लेयार होननानै मोनसे बुंनाय दं बेयो मा होनो खमायलांनो हमो आरोना आ ओरैनो मोनथिखायो जोंङो मा होनदों जोंनि बुहुम बिखायाव मा होनदों दैया जेनेबा जौसे जौखोन्दो दंबावो जोंङो बेखौ मा खालामो लोंनायनि दैया खालि मा होनदों थाम मा होनदों जौखोन्दोल' लोंग्रा दै दं होननानै मिथिनाय जादों एबा मा होनदों बैबायदि थाम जौखोन्दोल' दैयाव जोंङो माखासे नाङि बुस्थुखौ बाहायोबा एबा ओ मा होनो दारिमिननिफ्राय गाज्रि मैला सुगारनाय एबा खिगारनाय माखासे प्लास्टिक बथल आरो माखासे सेवनो रोङै बुस्थुफोरखौ गावनो गारनाय रासायनिक ओ मा होनदों रासायनिक मुलिफोरबो गारनाय बेफोरखौ मा होनदों बन्द' खालामनांगौ आरो ना आ बे बेफोरबायदिजोंनो जोंङो मा होनदों दै गुबुंनायखौ जों होब होबथानो हायो आरो माहोनदों माखासे जोङो बाव दंबावो मा होनदों जेनेबा जों दैखौनो हमथानानै दोननांगौ आरो दैनि मैला जानायखौ बेनोसै दि नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनो दिनै जोबोद नांगौ रोखोमनि गियान होनायनि थाखाय आसा खालामो आंबो नोंथांखौ आंनि गियानजों मोनसे रोंगौथि होनो हादों नोंथां